हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोनहररनाय थाबाय
ओ नोंथांजों आं मोनसे सोमोन्दैनि सायाव राय रायज्लायनो सानदोंमोन
औ नोंथां
औ ओ बे आयदायानो जाहैबाय हाजो आरो हायेन आरो ना नोंथां
औ नोंथां हाजो आरो हायेन ना औ
हाजो होननानै बुंब्लाथ' जोङो बेबायदिनो हाजो हाला ओ जायगा एबा गोजौ गोजौ हा एबा जोङो बेबायदिनो गोजौ गोजौ हा जायालासे जेराव जोङो हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां नुनो मोननाय जायो बेखौनो हाजो होननाय जायो नङा होमब्ला मिथिया नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबादिनो हाजो होननानै बुङोब्ला जोङो हाजो ओनसोल फोराव जोंनि हमनानै ला जोंनि गामि ओ गामि ओनसोलनि हाजो फोराव जोङो ओ बेबायदिनो बांद्राय न' बां लुनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
मानो होनब्ला जोङो गामि ओनसोलाव बेबायदिनो गामि ओनसोलनि हाजो हाला फोराव जोङो न' लुनानै थानायखौ ओ गोबाङै नुनो मोना मानो होनब्ला जोङो ओ बेबादिनो दैनि आंखाल ओ गुबुन गुबुन बेसादनि आंखाल ओमफ्राय बेबायदिनो गोजौ आव थांलाय ओंखारलाय बेबायदिनो जोबोर ओ उसुबिदा जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां।
दा बेबायदिनो जोंनि ओ हाजो ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि खाथियावनो थानाय जोङो बुंनाय जे ओ भुटान सकि हाजो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान सकि हाजो आव जोङो बेबायदिनो जोङो हाजो आव जोङो ओ बेरायनो थाङो बेबायदिनो मानसि फोरा बेयाव ओ खाना जानाय बा जायखौ जोङो पिकनिक जानाय होनो बेफोरखौ ओ बेराय नायजों लोगोसे पिकनिकबो ज जानो थांजायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ।
ओ दा बेबादिनो हाजो ओनसोल बुङोब्ला जोङो बे हाजोआव जोङो जायखौ जों पाहार हार होननानै बुंनाय जायो नङा होनोमब्ला नोंथां। औ बे हाजोआव ओ जोङो बेबायदिनो बिफां लाइफां फोरखौथ' नुखायो बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफांजों लोगोसे से बेबायदिनो जिब जुनार दाउमा दाउसा बेबायदिनो जोबोर ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार बेबायदिनो जोबोर बिफां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफां ओ बेबादिनो हाजोजों ओ बेबायदिनो बोहैलांनाय दै दैसा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
जायखौ जोङो ओ मिथिंगा होननानै मिथिनाय जायो आरो ना। आरो औ आरो बे फारसेजों जोङो हायेन हायेन होननानै बुङोब्ला जोङो जेराव जोङो सुबुं माहारि फोरा ओ गोजोनै माने न'खर न' लुनानै ओ न'खर दानो हायो आरो ना नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो हायेन ओनसो सोलाव जोङो ओ बुहुमनि गोबांसिन सुबुङानो हायेन ओनस सोलाव थायो नङा होमब्ला नोंथां?
अ नोंथां अ।
औ औ बेबादिनो जोङो हायेन ओनसोलाव थायो जोंनि हायेन ओनसोलावबो बेबायदिनो हाजो जोंनो एखे जेरै हमनानै ला जोंनि हायेन ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां थायो बेबादिनो जोङो हायेन ओनसोलाव ओ जिब जुनार फोरखौबो नुनो मोननाय जायो। ओ गोबाङै जोङो हायेन ओनसोलाव ओ बेबादिनो आबाद मावनो मोजां आरो ना नोंथां।
औ बिथां नोंगौ।
ओ औ बेबायदिनो जोङो हायनो ओनसोलाव जोङो गोबां खौनो बेबादि आबाद मावनायनै जायखौ जोङो बेबायदिनो ओ माइ आबाद बेबायदिनो पथल आबाद थिं आबाद आलु आबाद बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो सानथ्र'हायै ओ आबाद मावनायखौ जोङो हायेन ओनसोलाव नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो हायेन ओनसोलाव जोंनो दै नांगौब्लाबो बेबायदिनो दैसा बोहैलांनाय बेफोरबायदि दंग'आव दै बोहैलांनाय बेफोरखौ जोङो ओ सहसयैनो मोननो थाङो एबा जोङो दुब्लि फोथारफोराव बेनिफ्रायनो दैखौ जोङो लाबोनानै होनो हायो नङा होनबा नोंथां औ नाथाय जोङो नाथाय जोङो हाजो ओनसोलावबो बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायखौ ओ नु नुनो मोनो जेरै जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओ गम आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बिदिनो हाजो ओनसोलाव जोङो आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो हाजो ओनसोलाव आबाद मावोब्ला जोङो ओ बेबायदिनो आबाद मावनाय समाव दै नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो दै नांगौ समाव जोङो ओ दैखौ ओ नांगौ समाव जोङो मोन्नो थाङा जेब्ला जोङो अखा हायो अब्लासो ओ हाजो ओनसोलाव हाजो ओनसोलाव जोङो आबाद मावनायाव अखा हाब्लासो दैखौ मोन्नो थाङो। नाथाय जोङो औ बेबायदिनो गोबां बेबायदि हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नुयो जे ओ बेबादिनो जोङो उम आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै माइ आबाद। खुम आबाद। जेब्ला दै नांगौ जायो अब्ला हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोर ओ खस्थ'यै जुजिनो गोनां खस्थ'खौ खस्थ'जों जुजिनो गोनां जायो जेरै खस्थ'यै जोङो दैफोरखौ ओ सायाव थिखोना लांनानै बे ओ हाजो ओनसोलनि ओ माने फोथाराव होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
नाथाय बेबादियैनो जोंनि बे हायेन ओनसोलाव एसेबां ओ एसेबां ओ बेबायदिनो जोङो ओ खस्थ'खौ नुनो मोना। नोंथां नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे ओ हाजो हायेन ओ बे आयदानि सायाव एसे बुंफोरना होदो।
औ नोंथां औ हाजो आरो हायेन नङा होनबा नोंथां। हाज औ हाजो ओनसोल आरो हायेन ओनसोल हाजो होनोब्ला जोङो जायखौ जोङो हा गोजौ गोजौ गोजौ ओनसोल गोजौ जायगा बेखौ जों हाजो होन्ना मोनथियो। आरो जायखौ जों गाहायाव जेनेबा औ गाहाय। ओ गाहाय हा जायखौ जोङो ओ समान हा गाहाय हा बे जाबाय हायेन ओनसोल हायेन जायगा। बेयाव जों ओ बेफोरनि फा फोरा मानो होनबा गोजौ गोजौ जायगायाव जोंनि खाथियावनो जोंनिनो साखाथियाव थानाय हाजो बुंब्ला बे बेखौ बुंनो हायो जोङो ओ भुटान हाजो। भुटान हाजो ओ लोगोसे सुकि हाजो, दारागाव हाजो बिदिहाय जोंनि खाथि ओनसोलफोराव दोङो।
बिदिहाय बेखौ लानानै जों बुंनो हायो ओ हाजो ओनसोलफोराव जेरैहाय दैफोरनि सुबिदाफोरा एसां ग्राब मोननाय जाया। उम हाजो ओनसोलफोराव जिउ खुंनो थाखाय जिउ खुङोब्ला ओ बेवहाय जोङो आबाद मावनो ओ दैनि थाखाय एसे गोब्राब जायो। जोङो लोंनाय दैखौबो एसे गोब्राबै मोन्नाय जायो। दैखौ ओ दै लोंनो थाखायबो गोजान जायगानिफ्राय जों दैफोरखौ लायनो गोनां गोनां जायो। रोगानानै लोंनो थाखाय बिदिहाय जोङो जिउ खुंनो थाखाय हाजो ओनसोल फोराव एसे गोब्राब जायो नङा होनब्ला नोंथां
औ औ
बिदिहाय जों औ हायेन ओनसोल होनोब्ला जोङो हायेन ओनसोलाव जोङो आबाद मावनो गोरलै जायो दैमा दैसा थायो बिदिहाय जोङो हायेन ओनसोलफोराव दमखल दैखर बिदिहाय गायना लानानै दैफोरनि सुबिदाखौ गोरलैयैनो मोननो हायो जों आबाद मावनोब्लाबो बिदिहाय जोङो आबाद होनोब्लाथ' जोङो जेरै माइ आबाद पटल आबाद जिंखा आबाद बेबायदि बेबायदि आबाद मावनायावबो जोङो बे दैखौ
ओ मा हायेन ओनसोलफोराव जोङो दैखौ मोजाङै बाहायनानै मोननायनि सुबिदाफोरा दं बेनिखायनो जों हायेन ओनसोलफोराव आबाद मावनायफोरावबो हायेन ओनसोलफोराव सुबिदाया मोजांसिन जायो बेनि थाखाय हायेन दंफां लाइफां जों हमनाय जायखौ जों मिथिंगा बुङो बेफोराव जों हायेन ओनसोलावबो बिदि बिहाय दंफां लाइफां जिब जुनार जों मोननाय जायो न' बांखौ मोजांयै लुनानै गामि मोनसे मोनसे दरफा दरफा बिदिहाय जों हायेन ओनसोलखौ जिउ खुंनाय जायो लोगोसे जोङो हाजो होनोब्ला हाजोआव जोङो दंफां लाइफां हाजो हाला गोजौ हा जों जों हाजोया गाजायो ज जिब जुनारबो लोगोसे हाजोफोरावबो जेरैहाय जिब जुनार दावमा दाउसा
जिब जुनार दावमा दावसा हाग्रा हाग्रा दंफां लाइफां बिदिहाय गासैजों जों हाजो जायो नङा होनबा नोंथां गोजौ बिनिफ्राय जोङो हाजो हाजोफोराव बांसिनै जोङो जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनार जुनाद जेरैहाय मैदेर मोसा मै बिदिहाय थायो नङा होनबा नोंथां बेहाय जोङो
जिब जुनारफोरखौ जोङो ओजों हाजो जायगाफोराव जों बांसिनै गिनो गोनां जायो जायखौ जों मैदेर फालो थायो हाग्रानि मैदेर मोसा मुफुर मै बिदिहाय दानि जोंनि साखाथिफोराव नुनो मोननाय जायो दाबो दा जोंनि ओनसोलफोरावबो हायेन ओनसोलफोरावबो हाग्रानि मैदेरफोरा हाजो ओनसोलनिफ्राय फैनानै हायेननि आबादफोरखौ जाफैनो आबाद मावनाय माइ आबाद थालिर आबाद मावनाय बेफोरखौ हाजो ओनसोलनिफ्रायनो मैदेरा फैनानै जाफैनो हमबाय बिदिहाय जोङो जो आरो हायेन ओनसोलफोराव जों फरायनाय सुबिदा ओ लेखा फरा फरायनाय सुबिदा फरायसालियाव थांनाय सुबिदा बिदिहायनो देहा फाहामसालियाव थांनाय सुबिदा बेफोरो गोरलैसिन हायेन ओनसोलाव गोरलैसिन जायो नङा नोंथां
औ औ नंगौ
औ औ नोंथां बिदिहाय जोङो ओ फरायनोबाबो सुबिदाया एसे ओ साखाथि फाखाथियावनो फरायसालिफोर थायो बे फोरावबो जों हायेन ओनलसोरफोराव गोरलै सुबिदाया मोजांसिन जायो नङा होनब्ला नोंथां?
बि-बिहायनो
नंगौ नंगौ
हायेन ओनसोलफोरा बिदिहायनो फारागफोरा बेबायदि हाय जायो आरोना नोंथां
ओ नोंथां ओ समावबोथ' जाया नङा जाबाय ओ नोंथाङा हेसे ओ एसे हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखौर थाबाय।
औ नों थांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां गोजोनथों नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।
औ